हेलौ
औ खोनादों। औ। खोनादोंना लोगो? हेलौ। हेलौ। नोंथांना नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम नामा? हेलौ। खोनादोंना? खामानियाव थांमारो नामा खोनानानै? हेलौ। हेलौ। खोनादोंना?
खोनादों आङो।
ओं ओं दासो खोनादों।
औ नोंथाङा ओरैनो दङ ना? नोंथाङा ओरैनो दंब्ला मोन ओ आं मोनसे टपिक लानानै फैदों बिफां लाइफां बिफांनि सायाव रायलायनो हागोन ना नोंथांजों? औ बिफां लाइफांजों बुङोब्ला जोङो जेरै आबहावा बिफां लाइफांआ मोनसे आबहावा नालाय ओ बिफां लाइफांनि ओमफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि बायदिसिना फिथाइ सामथाइ अक्सिजेन बार मोजां गोग गो आबहावा मोननो हायो बिफां लाइफांनिफ्राय ओ। हेलौ। हेल' औ बिफां लाइफांनि फ्राय जोङो जेरै गोग्गो आबहावा मोननो हायो बिफां लाइफां थाबा जोंनि थाखाय ओ अक्सिजेन गेस जोङो बार लानायाव मोजां जायो जोङो बिफां लाइफां खौ बांसिन बबे बिफाङा जोंनि थाखाय बांसिन मोजां अक्सिजेन गेस लानायाव होमबा जेरै थाइजौ बिफां जोङो थाइजौ बिफांनिफ्राय जोङो अक्सिजेन गेस लानायाव मोजां जायो बार ओ ओ फिथाइबो मोनो बिनि ओ थाइजौ बिफांनि फिथाइखौ जोङो दैज्लां समाव मोन जायो गोबां बिफां लाइफां दङ जोङो जेरै फिथाइ साम फिथाइ मोनो खान्थाल थाइजौ आनार ओ
रोखोमनि बिफां दं आरो नामा गासिखौबो बुंजोबनो हाया ओ बैग्रि जेरै
सफारि गोबां बिफां दं आरो आमलाइ बायदिसिना जोङो बांसिन बिफां लाइफांखौ सिगांनि समाव बांसिन थायोमोन बिफां लाइफां फिथाइ सामथाइ थायग्रा बिफांफोरखौ सिगां समाव बांसिन जों उन्दै उन्दैयाव नुयोमोन दानि दिनाव जेरै जोङो बिफां लाइफां खौ नुनो मोनला ओ बिराद खम जाबाय दानफायजोबबाय जेरै सिगांनि मानसिफ्रा बिराद बिफां लाइफां गायोमोन नालाय ओ ओ फिथाइ सामथायाइ थाइनाय बिफांफोरखौ जोङो सिगां बांसिन गायोमोन जोंङो बे समावबो बिराद मोजां मोन आवबाहाया दानि जुगाव जेरै बिराद खम जाबाय आरोना बेफोर फिथाइ सामथाइ बिफाङा बांसिन खम जालांबाय जों बांसिन माखौ नुयो जाग्रा फिथाइनि सायाव जोङो खान्थालजों थाइजौखौ बांसिन नुयो सिगां समाव ओ गोबां फिथाइ दंमोननो दा जों बे फिथाइफोरखौ नुलाबो सि नायलाबो मिथिलाबो ओ नामफोरखौबो ओ बावखौबा ओबावबखौबा मिथिया बेखौबा मिथिया बिफां लाइफां गायनाया जोंनि थाखाय मोजां फिथाइ जानायावबो बार जानायावबो न'आव बिफां लाइफां गायनानै लाबा सेराव बिराद मोजां जायो सानदुं गोसायाव जेरै जोङो बिफांनि सिङाव साया सा ख्लुमाव जिरायनो हायो बार बार लानो हायो दानि समाव जोङो बिफां लाइफांखौ बांसिन दानफायनाय जाबाय खम जालांबाय जोंनि बिफां लाइफाङा बिदिनो नोंथांमोननिथिं बिफां लाइफां गायनाया माबोरै
एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन दे दा होनब्ला जोङो बिफां लाइफां होनोब्ला बिफां लाइफाङा जोंनि माने हां लानायनि थाखाय जोबोद गोनांथार बिफां लाइफाङासो जोंनो माने बे हां लानायाव जों खौ मदद खालामो । बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंहा हां लानायाव गोबां खस्थ' मोननांगौ जायो आरो गोदोनिफ्रायनो जोङो गोदोनि दिनावथ' बिफां लाइफाङा जोबोद ग्रोम ग्रोममोन आरो दानि दिनाव जोबोद खम जालांबाय । बे जेनेबा बिफां माने दाथ' बिफां फांसे थायोब्ला जोङो बिफां माने फांबा गायनांगौ आरो दाथ' जोङो बिफां लाइफां माने गैयाब्ला जोंनि हांलानायाव जोबोद खस्थ' मोनो आरो गुबुन गुबुन जायगायाव जों नुनो मोनो माने बिफां लाइफां गैया बेवहाय माने गोबां गुबुंले माने बारहावाया गोबां गुबुंले जायो आरो बेयावहाय माने हांला जेनेबा थांना थानायाव जोबोद
हां हां आ एसे खम जाहैयो आरो ना? बार गैया नालाय ।
आरो जोंहा बिफां लाइफां थायोब्लासो गोजोन सुदेम बार मोनो । आरो जेरै जोङो जोंनो बिफां लाइफाङा अक्सिजेन गेस होयो आरो जोंनिफ्रायनो बिसोर आरो माने कार्बनडाइ अक्साइद गेस बोनानै लायो आरो बिदिनो जोङो माने औ सोलाय सोल' आरो जेरैहाय बिफां लाइफाङा माने रोदाजोंसो औ रोदाजोंसो जों माने आदार बुथुमनानै जायो जायो होननानै जों ले आखायाव मोनबोदों आरो बिदिनो माने बिफां लाइफाङा माने गोबां दङ जेरैहाय गोजौ-गोजौ जाथि दङ आरो गाहाय-गाहाय जाथि नि दं आरो जोङो माने बिफां लाइफाङाव माने जोङो बिफां लाइफांनि सिङावहाय नोंथांनो आं जेरै फोरमाय लांखाबाय जो औ नंगौ माने जोङो बिफां लाइफांनि सायायाव जोङो जिरायोब्ला गरम बोथोराव जिरायोब्ला जोङो गोजोन सुदेम बार मोनो‌। आरो बिफां लाइफां गैयाब्ला जोङो माने बुहुत गरमनि सायाव गरम जासिनो आरो। जोंहा जेरैहाय बिफां लाइफां माने थायाब्ला माने बुहुमाव गोबां गुबुंले बारहावा फैगोन आरो जेरै जोङो बिफां लाइफां जों हायो माने बिफां लाइफां गायनानैबाबो आजिखालि गोबां माने रां खामायनो हायो आथिखालावथ' बिफां लाइफां खौ दानफायनो मोनला आरो खायसे-खायसे जायगायावहाय माने बिफां लाइफां दानफायोब्लानो बे मानसिखौहाय हमनानै हायो जेलाव सोनाय जायो आरो आथिखालाव नुनो मोन खान्थि आरो‌ बिदि आर माने
गिदिर-गिदिरखौ दानफायनो होला जों न'निखौबो दानफायनो हायो। न'आव थानायखौ औ
बिफां लाइफाङाबो जोंनो गोबां माने हेल्प होयो। जेरैहाय जोङो जोंनो औ बन होयो संना जानो थाखाय आरो बिनिफ्राय जोङो फिथाइ सामथाइ मोनजायो आरो जों बिनिफ्रायनो गोबां
बार मोनो। अक्सिजेन गेस मोनो फांसे बि बिफांनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि मोननाय जायो जोङो जोंनिफ्राय गाज्रि अक्सि ओ जोंनिफ्राय गाज्रिखौ लांनानै बियो गावनि गोग्गो बारखौ होयो आरो बिनि सायाव जोंनो फिथाइ साम थाइबो बियो होबावो ओंखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ ओ जोथोन लानांगौ आरो गा गायनांगौ जोङो दानफायनानै लस खालामनाङा।
औ।
जेरैबायदि जोङो ओ बिफां लाइफां गैयाबा बिराद गरम मोनो गरम जायो। जेरै राजस्थानखौ नाय बेयावहाय बिफां लाइफाङा गैया बिराद गरम बाला हामा बिफां लाइफांबो गायबाबो जाया बिदियावहाय दैनिबो खम जायो खस्थ' मोनो जेरै दा जोंना थांना थानायाव जों दा जेरै दङ बेयावहाय बिफां लाइफांनि आंखाल गैया गायबानो थाङो ओंखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ गायनांगौ आरो। आबहावाया मोजां थायो बिफां लाइफां थाबा।
जोंहाबो दा
माने जोंनि एरियायाव नङाबाबो जों नुनो मोनो जेरैहाय जोङो गोबां माने लनानै जोङो जेरैहाय लाल सन्दन होनाय बिफांखौ माने जेराव खौ माने मोननो थाङा मोनोब्लाबो बिराद खम मोनो औ। बेखौहाय जोङो बेखौ गोबां बेसेन होनानै जोङो बायनांगौ जायो जायो माने फानग्राफ्राबो गायोब्ला जों गोबां मुलाम्फा मोनो।
औ।
जोंनिथिंबो बांसिनानो खोदोम सोम्लि ओ बांसिनानो बिफांखौ बेफोरबायदिखौ गायानो नाहर बेफोरबायदि बिफाङा बांसिन दं आरो। लाय दलर फाख्रि बिफाङाबो दङ बांद्राय गैया खम दङ थायजौ खान्थाल।
औ।
बिफां गिदिर गिदिरा जोंनिथिं बारा गैया आरोना बिफांआ गोदोनि बायदि गिदिर गिदिरथार हमखनो हालाय लायि बिफां गैला दायो फिसा-फिसासो दङ दान फैजोबबाय नालाय आं गिदिर गिदिर ननो मोना आरो जोंनिथिं।
जोंथिंबो बिदिनो आथिखालाव गोबां फिसा फिसा बिफां मोननो हायो आरो। गोदोनि दिनावथ' गोबां माने गिददिर गिदिर बेफोरखौ जों नुनो मोनला आरो आथिखाल
औ जेरै जोङो जो जोंनिया दायो हाजो खाथिबो नालाय जेनेबा हाजोआवबो बिथाङा गिदिर गिदिर थायोमोन बेयावबो जोङो हाजो नि बिफाङा गेजेर गेजेर गैला दानफायना लां-लाजोब बाय ओ थखथा बााथाम बानायनो बेफोरखौ लायजोब्बाय नालाय। बिफाङा बेयावबो हाजोआवबो खम जाबाय
औ औ दा होनोब्ला लोगोजों गोबां आरो सावनानै मुलाम्फा मोनबाय दा जों बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरो ओम